अ नोंथां औ औ नोंथां आं दङ ओरैनो। जिरायनानै दं।
अ नोंथाङा आंनो ओरैनो सम होनो हागोन ना? औ आं माने नोंनो जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो होननानै आङो हरनाय जादोंमोन।
ओ औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
औ ओ ओरैनो ओ जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो बर' उनाव गोबां जानाय लोंनाय गासै जाग्रा मुवा फोर दं। ओ ओमफ्राय आङो नोंथांनाव सोंनो लुबै दों। नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बर'नि मा ओं खौ बांसिन जानानै मोजां मोनो? आरो नोङो मोजां मोननाय ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां हागोन ओ ओरैनोथ' जोंना बर'नि जान नाय होनोब्ला नोंथां
औ।
जोंना ओ आंथ' मोजां मोननाया ओरैनो अनला आरो दाउ बेनो आंनि मोजां मोननाय। ओ बियो आरो जोंनि बर'निबो ओ मोनसे ओ खाजा ओंख्रि जाहैखायो औ। दा ओनबा नोंथांनो ओ आंनि अनला ओंख्रिनि अनला ओंख्रिखौ माबारै बानायो बिनि बागै आं नोंनो नोंथ नोंथांनो ओ नोंथांजों दसे सावरायनोसै नोंथांनो एसे एसे खिन्थालांसै। दा जोंना ओ गिबियावनो अनला संनाय होनोब्ला जोंना ओ गिबियावनो जोंना माइरंखौ ओ दैयाव सोमग्रोनो लानांगौ। ओ बेनि उनाव जोंना माइरंखौ ओ दैनिफ्राय फोराननानै दसे सम फोराननानै जों बेखौ जोंनि उवालाव देनानै मिहि खालामना लाग्रोनांगौ जोङो दा अनलाजों दाउ जानायाव जोंना ओ ओ दाउखौ जोंना ओ सारायाव एवफ्रामो नांगौ जोंनियाव एव फ्रामनायाव गिबियावनो जोंना ओ जोंनि था थाव गुबै बेख खौ ओ सारायाव होब होनानै गुदुं जानायाव जोंना पियास होबाय दा बेनि उनाव जोंना बेदरखौ ओ सारायाव हरबाय खोनादोंना नोंथाङा? औ उम। औ ओ जोंना सारायाव बेदरखौ होनायनि उनाव जोंना ओ बेदरखौ मस मस्ला मस्लि होनानै जोंना एव फ्रामग्रोबाय दा जाहाथे मस्ला मस्लि खौ जोंना सुवाद जानायनि थाखाय माने गोथाव जानायनि थाखाय ओ जोङो मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर ओ बानलु सं संख्रि गासैखौबो होनाय जायो ओ जिरा ओ बेफोर गासैखौबो होनाय जायो। ओ जोंना बेनि थाखायनो गिबि एवफ्रामग्रोना लाबाय बेदरखौ ओ बिनि उनाव जोङो ओ दै होबाय ओ गोबाव एवफ्रामनानै खोबहाबनानै दै होबाय दै होनायनि उनाव जोंना ओ लासै लासै ओ थांनानै ओ गोबाव ओ दैया जुदि गोबाव थानानै गोदौवोब्ला ओ बेयाव जोंना ओ जिखौ जोङो फार्सआव ओ सिगाङावनो अनलाखौ देना लानायखौ बिखौ ओ सारायाव होबाय ओ होनायनि उनाव जोंना ओ दस से गोदौ होबावबाय बिनि उनावनो ओ जोंना खारै जिखौ खारै जोङो थालिरनि फ्राय बानायनाय जायो। ओ थालिरखौ जोङो जिरनानै फोराननानै बिखौ सावनानै बानायनाय जायो। नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ जानांगौ औ दा जोङो बिनिफ्राय ओ बानायनाय खारैखौ जोङो बेयाव होनो हायो आरो बिनि उनाव जोंना ओ मोननो थां सैयानो ओमबोलाना जोङा गोथाव जानो थाखाय जोंना संख्रिखौ नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिनायबाय ओ बिनि उनावनो जोंना ओ खारै नांदों खारैया नांदों ना नाङा खै बेखौ सा खिनायबाय बिनि उनाव जोंना ओ मोदोमनो थाखाय जोंना ओ उम दुन्दिया बे खौ होनो हायो गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनो हायो। बिनि उनावनो जोंना जानाय अनला ओं ख्रिया ओ रेडि जायो आरो दा नोंथाङा ओ आंनि जानायनि संनाय खौथ' खोनासंबाय दा नोंथाङाबो ओ बुंनायसै नोंथाङा मा जानानै मोजां मोनो। बर'नि माबे ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो।
औ आंथ' जानानै औ-औ खोन्थानो हागोन औ। अ ओरैनो उम। बर'नि आंनि गोथावसिन ओंख्रि होनोब्लाथ' आङो साम'जों सबायखौनो आङो बांसिन गोथाव मोननाय जायो ओमफ्राय आं नों थांनो बे साम'जों सबायखौ आंनि जा मिथिनायाव जा मोनदों आं बेखौ नोंथांनि एसे फोरमायनानै होनोसै ओ साम'जों सबाय होनोब्ला दा ओरैनो जों गिबियावनो साम'खौ जोङो लाग्रोनांगोन। मानो होनोब्ला जों नोंखौ नोङो। गोसोबायदि नोङो बायनानै लायो ना दैमायाव खनहैयो ना फख्रियावखौनो नोङो नोंनि गोसो। दो। दा खिन्थु जोङो बेखौ मोज जाङै बिनि मैलाखो खारहोनो थाखाय बा बिखौ खारहोनो थाखाय जों सानसे सोम। ग्रैयोब्लास जोबोद मोजां जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे सान्थि सुंखां अब्ला जों बेखौ बिनि जा दाखोन बेखौ जोङो ओ फिनफोरजों एर खनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जोङो बिनि जा ओ खिथु जों बेखौबो दानस मोननाय जायो जाहाथे जोङो जानाय समाव बिनि जा मोदोम बेखौ जोङो सोबनायजों लोगोसे मोजाङै गब्लेनायनि थाखाय जों खिथुखौ दाननाय जायो। ओ बेजों लोगोसे जोङो बे खौ दान खुनायनि उनावहाय गरसे गरसे दानखांजोबनायनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै सानद्रि बा खादाबफ्राव लानानै जोङो बेखौ बिनि जा मैला बेखौ जोङो हुख'नाय जायो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो गोबां आयदायाव फैयो खायसे ओरैनो गोखै होआलासेनोबो फैयो। खायसे आरो गोखै होनानै होख'नाय जायो बेबायदिनो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जे जेब्ला मोजां जागोन अब्ला बेखौ जोङो मोजाङै सुस्राबावनानै जोङो बेखौ ओ सारायाव एव एवग्रोनाय जायो। जायनि जाउनाव जोङो बेखौ जाहाथे बिनि जा दै ओंखारनाय जों बेखौ माने रानजासिम। सिम बेखौजों साम' ओंख्रिखौ जोंङो साम'खौ मोजाङै एवनानै जायो ओमफ्राय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो नोङो गोसो गोसोबायदि ओ सबायखौबो नोङो रुग्रोनांगोन जियानो जा जेरै कुकाराव रुयो बा सारायाव रुइयो नोंनि गोसो बायदि जों न बांसिनानो कुकाराव रुनाय जायो जेब्ला बे सबाया रूरुनायनि उनाव रुइगोन अब्ला जोङो ओ बेहाय साम' ओंख्रियाव जोङो बे सबायखौ जोङो होनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो साम' ओ साम'जों सबाय नङोब्लाथ' जोङो खारैदैखौ नांखायो। खारैखौ जोङो ओ होनो हायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा गोसो बायदि होनो थाखाय जोंहा दं। ओमफायो फानलु मस्ला मस्लि नि नोंनि गोसो बायदि नोङो मा जानो मोजां मोनो गोसो बायदि मसला जोङो इयाव होनो हागोन आरो नोंथां ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै दै होनानै आरामसे गोसोबायदि नोङो बेखौ लाव जायो ना एसे गथायै जायो नों गोसोबायदि संनानै जानो हागोन। जागोन आरोना। बेखौ उनबाय सबायजों साम' संनायाव ओ गोबाव लायो नोंथां ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला नोङो मोननो सम जागोन अब्ला नोंथाङा गोसो बायदि दै दैज्लां बोथोराव संना जादोंब्ला नोङो दैज्लां बोथोराव नोङो ओ दा मोननाय जोंनि गंगार धुनदिया ओ बा नोंनि ओम जा हाइजें बिलाइ बे फोरखौ जोङो होनानै बेहाय मोदोमनायखौ लानो हायो आरो मेसें बोथोराव जोङो ओ गोसोबायदि उम जोङो धुन्दियाफोरखौ मोननायनि उनावहाय जों धुन्दियाफोरखौबो गोसोबायदि नोङो बुरजा होयो एसे होयो होनानै जोंङो बे सबाय ओंख्रियाव मोदोमनायखौ जोङो लानो हायो। आरो जोङो बेबायदि सङोब्ला जोङो जोबोद गोथाव मोनो। बे सबायजों सामखौ आरो बियो आंनि थाखाय हाजासे गोथाव थाव आरो आं हाजासे आंनि थाखाय मोजांसिन होननानै आङो बर'नि मादाव ओंख्रिखौ आं बेखौ बांसिन मोननाय जायो आरो नोंथां ओरैनो ओमफ्राय ए नोंथाङा ओरैनो नारजि अमा जानो मोजां मोनगोन ना मोना? जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंनो नारज अमाखौ अ माबोरै संनाय जायो एसे खोन्थाहरनो हागोन
औ औ आंथ' नारजि अमाखौ जायो। जानाया गोथावबो मोनो दा नोंथाङा ओ मादि सङो बेखौ आंनिफ्राय खोनासंनो लुबैदोंबा आं नोंथांनो एसे फोरमायहरनोसै नोंथाङा खोनासंबाय खोनासंलांदो होनोमबा
औ नंगौ
जोंना नारजि अमा होनो ब्ला बेबो बर'निनो मोनसे जाग्रा जामुं, ओ जोंनि ओ बे बेखौबो जोङो ओ गिबियावनो नारजि संनायनि गिबियावनो जोंनो नांगौ जायो नारजिखौ नांगौ जायो नारजिजों लोगोसे जों अमा होफायोब्ला जोंहा, अमाखौ नांगौ जाबाय जोंना दा नारजिनि होननाय लोगो नारजिखौ माबेनिफ्राय मोनो दा जोंना नारजि खौ जोङो गिबियावनो फाथो बिलाइ बे फाथो बिलाइखौ जोङो ओ गिबियावनो गोथां समनिफ्रायनो जों बेखौ फोरानना लाग्रोनांगोन फोरानना लानायनि उनाव बियो जेब्ला रानो राननायनि उनावसो बियो नारजि ओंख्रि संनो हायो दा जोंना गिबियावनो ओ नारजि बिलाइआथ' जाबाय ओ गो थांनिफ्राय बिलाइसिम ओ दा जोंना अमा अमाजों स संनो गोनांब्ला जोंना ओ गिबियावनो अमाखौ ओ फ्राय खालामग्रोनांगोन। ओ थाव गुबै होब बाय ओ पियास जाबाय ओ बेनिफ्राय बेखौ ओ फ्राय खालामबाय मस्ला होबाय बानलु होबाय सामब्राम गुफ फुर होबाय सामब्राम गोजा होबाय बेफोरखौ ओ गोथाव जानायनि थाखाय जों बि खौ होना लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव जों एवफ्रामबाय ओ एवफ्रामनायनि उनाव जोङो ओ बिखौ ओ गोबावसिम एवफ्रामबाय ओ जाहाथे बियो मोनां मोनां जाखायो। ओ बिनि उनाव जोङो दै होबाय। दै होनानै बेखौबो गोदौ होबाय। ओ गोबावसिम बो बोदौ होबाय गोदौ होनोनानै जोङो ओ उनावहाय जोङो जिखौ नारजि बिखौ होबाय जोङो बिलाइखौ बिनि उनाव जोङो गोबाव थाबाय दसे खोबहाब फाय आ खोबलाय बोखारलाय ओ बिदि खालामनानै उम बियो मोननायनि ओ लामायाव फैबायानो। ओमफ्राय ओ जोंना ओरैनोथ' नारजि जिया गोखा गोखायाव जोंना हान ओ सुवाद नांलाया। गोथाव नांलाया जोंना ओ बिनिखायनो संख्रिखौ नायबाय ओ बिनि उनाव बानलु सं बे होबाय। ओ बायदिखो होबाय ओ बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ जानायनि लामायाव फैबाय आरो दा ओम औ दा नोंथाङा ओ मा होनो ओ औ बेयाव लास्टाव थालांदो आंना मोनसे बेयाव ओ जोङो लास्टाव खारैबो होनो। हायो एसे ओ खारै होनायनि उनाव बियो मोनबाय आरो। दा नोंथाङाथ' खारै ओ बेखौ ओ नारजि अमाखौ आंनिफ्राय खोनासंबायानो दा नोंथाङा आरो बर'नि जाग्रा माबाफोर मिथिबावो नामा बे मोनथाम मोनथामनि अनगानि बागै नोंथाङा मिथियोब्ला एसे जे फोरमायनो हागोन
अ' बर'निथ' जोंहा गोबां पेपार दं बिनि मादाव ओ आं नोंनिसिम बेखौनो ओरैनो गुसुङै ओ फोरमायनो सानदों। ओ ओरैनोथ' बर'नि ओंख्रि होनोब्ला? नों जोंहा बेफोरनो ब्राद गोनांथि। ओमफ्राय जोङो नाफाम नाफामखौबो जोङो जानो हायो बर'नि ओंख्रि होननानै आरो बा बर'नि मोनसे बेबो ओंख्रि बा बेबो मोनसे सेसिनि पा नों जानो हानाय मोनसे बर'नि मोनसे ओ जामुं बिनिखायनो जोङो बे ओ नाफाम खौबो जोङो बर'आव जोङो जानो हायो आरो बियो जाबाय बर'नि मोनसे बिबो ओंख्रि औ जोङो बेखौ गोसोबायदि नाफाम होनो जायनि जाउनाव जों बेखौ ना गोरान ओ जोङो बिखौ ना गोरानजों जों बानायनाय जायो ओमफ्राय ओरैनो जोङो गिबियावनो ना गोरान लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बिखौ मोजाङै साफा सु सुनानानै जों बिखौ मोजाङै फोराननाय जायो फोराननायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै रानोब्ला आरियोबा जोङो बेखौ थास' मोनसे थास' लानानै जोङो बे ना फांखौ नायजायो जायनि जाउनाव जोङो बेखौ गोबाव औ सम मोजां जायगायाव बा हासुङानो जा से बया मानो जा बेयाव बेजिंआव बारा हाब नो हायि जायगायाव जों बेखौ बानायनाय जायो आरो लानाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ से दाननि उनावहाय जों बेखौ जानो हायो आरो होमबा नोंथां आङो नोंनिसि- बिखिनिखौनो जानाय लोंनायनि बेनि बागै आं नोंसिम बिखिनिखौनो रा-रायजायनो होननानै आंनोंनो हरनाय जादों नोंथां होमबा बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा दिनि रालायनायखौ औ गोजोनथों
औ गोजोन्थों एसेनोसै